गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो। औ नोंथां नोंथां दा नै आं नोंथां दा ओरैनो ओंखाम जाखानानै दसे गोलांनोसो नागिरदोंमोन जेनेबा ओरैनो। औ नोंथां।
अ आं माबा सानदोंमोन नोंथां नोंथांमोन बै बेरायहैनो होननानै नोंथांमोननि जायगाखौै मोनसे गेलेमफु थांग्रा लामा दंना भुटान हादराव।
औ औ नंगौ नोंथां।
सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा बे खाथिनिनो आं सिगाङाव मिथिखायो नालाय माबोरै
औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन औ जोंनिथिं ओरैजाय जोंनि ओरै गेलेमफुजों थांनो होनदोंना नोङो औ। औ माने जोंनि ओरै ओरै गेलेमफनो थाङोबा जोङो नैबे नैजिस्नि बे मा होनो ओ हायुंआारि राजा लामा होनोना बेजों माने बेनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे लामा फिसा दं ओरै साहाजों दावखोनाय बेयाव बिनि नामा जाहैबाय नैबे जों ओरै हाब जेननायनि बे जायगा मा होनो सामथाय होननानै जों मोनथियो। मानि बे सामथायबारिया एसे मा होनो ओम हाबलांग्रा मेन बायदिना एबा मा होनो ओ हाबलांग्रा बेजोंनो हाबलांनांगौ आरो ना आ जों सरक होननानै बुङोबा बेनो मेन माखासे जोंनि ओरै भुटाननि आ भुटान हादोरनि माखासे ओ गारि मथरफ्रा बेजोंनो थांलाय फैलाय बांसिन खालामो आरोना हान्था मेलाायखौ बेजों थांनानै जों बिनिफ्राय जोङो मा होनो ओम थाङोबा जों नुहरोबो भुटानसिमहालागै जोंनि माबाया जानथाया जागोन मा होनो ब्रैजिबा बा बाजि मा होनो किल'मिटार जागोन आरोना। ओमफ्राय बेजों जोङो जेनेबाथ' ओ नोंथाङा थांफेराखैबा जेनेबा नों माजों थांनो बेखौ नोंनि नोंनि सायाव आर ना बाइकजोंबो थांनो हायो नोङो।
थांनाया गारि लांगोन आङो निजा गारि।
अ निजा गारि ना अब्ला निजा गारि जों जे जेनेबा निजा गारि लानानै थाङोबा जोङो थांबाय थांनानै जोङो पत ब्रैजि ब्रैजिबा ब्रैजि ब्रैजिबा नङाबा बाजि बिसिनि गेजेराव दं आरोना जेनेबा जोङो ओम मा होनो बेनिफ्राय थाङै थाङै थांनानै मा होनो सिगांथ' माने लामाया बुहुत गाज्रिमोन आरोना जोंनिथिं माने बांद्राय मोजां ओरै जोंनि लामाखौ नायनाय जायामोन आरोना बेयो मा होनो हबा भुटान हादरनि बे हे बे भुटान हादरनि माखासे गारि थांलाय फैलायोना बिसोरनाथ' जोंनि मा होनो ओमफ्राय माखासे ओ मा होनो गिदिर गिदिर बुस्थुफोर लांनानै थाङो जेनेबा ओरैनिफ्राय ओ मा होनो लहा लानानै थाङो जेनेबा माबा मोनसे बुस्थुफोर जिफोर गस्लाफोर माखासे मैगं थाइगं माखासे ओरै गाव संनिखौ जोंनिफ्राय लानानै थाङो बेबायदि लानानै थांनायाव मा होनो आरो हरैनिफ्राय जोंबो लाबोयो गावोरनिफ्राय माखासे बुस्थु मैगं थाइगं जेनेबा मेसेंनि मेसें-मेसेंनि मा होनो ओ दा मेसेंनि मा होनो खफि ओम आरो थमे बेफोरबायदिखौ हरैनिफ्राय लानानै फैयो आरो खमलानि बोथोराव खमला लानानै फैयो बेबायदि गिदिर गिदिर बुस्थु लाबोनायाव माने जोंनि बे राज-राजा लामा जोंबो बेखौ मा होनो मोनसे ओ मा होनो जोङो इंलि-इंराजियाव जों इन्टारनेसनेल हाइवे होननानै जों मोनथियो आरोना जों बेखौ जेनेबा जों बुंनांगोन। मानो होनबा जोङो जों जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादर मानि जोङो बेखौ मा होनो मा होनो बेखौ मोनसे इन्टारनेसनेल लामा होननानै जों माने गनायनानै लानो हायो आरो ना बेजोंनो जों निजा गारिजों थांबा आ आ दा मोजां। जानाया लामा गाज्रिनि बागै बुंनाया जाहैबाय बिसोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि जाहोनाव माहोनो लामाया गाज्रि जानो हमदोंमोन सिगां मानि दाथ' दा जोङो ओ दा नों थांगोन नालाय बिनि थाखायनो दा लामाया मोजां जाबाय आरोना सिगां बायदि जेबायदिमोन बेबायदि नंला दा। गोसो बायदि नोङो थांनानै फैनो हायो जेनेबा हाद्रि मोनजाला एबा बबा हाख'राव मा होनो नोङो गारि गारि मथरफोरखौ नोङो जेनेबा नांजानो जिबा नांनाय नंला नोङो बाइकफोरजों थाङोबा माने बिफ-बिराद हाद्रि बाला जानो गोनां जायोमोन बैफोरबायदिखौ जोङो मा होनो मोनजाला आरोना बिदिनो थाङै थाङै थांनानै हौरै थांनानै मोनसे गिद मा होनो दादगारि होननाय जायगायाव मोनसे मा होनो जोंनि मा होनो जोंनि भारत हादरनि इण्डियान आर्मि माने सि आर पि एफ बिसोरो मा होनो जोंनियाव मा होनो भुटान सिङाव हाबैबा बिसोरो एन्ट्रि बायदि लायो आरो ना गोदो जों गोदो जों ओन्दै ओन्दैयाव लायामोन खिन्थु दा लानाय जाबाय आरो ना बिसोरो मानो होननानै बुङोबा बिसोर जोंनि मा होनो जोंनिफ्राय माबायाव जेनेबा गुबुन मोनसे हादराव थांदों होननानै बिस मोनसे माहोनो फोरमानलाइ थालाङो आरो ना मानि माबा मोनसे जाहैयोबा जोङो मा होनो नैबेयाव नायनानै जोङो नैबे जोंनि इण्डियान आर्मि लाखिनाय जोंनि एनथि जों बेखौ मा होनो गेट हाबनायनि सिगां जों एन्ट्रि खालामनांगौ बेयाव जोङो ओ ओ माखासे बिनि मा होनो थंफोरखौ लानानै जोङो हैनो हायो आरोना माबा मोनसे जाफ्लांबायोबा इसोरनि अन्नायावथ जानाङा जेनबा उम ओ जोङो बेनिफ्राय लानानै जों थांनो हायो आरोना। बेबादिनो जोंनि बाव सिगां एनथ्रि खालामग्रोनांगौ बेनि उनाव माहोनो बेनि उनाव नोङो गारिफोर लांदोंबा नोंनि ड्रायभिं लायसेन खौ ओमफाय होनांगौ आरो ना बेयाव जेनेबा नों गारि लांदो नालाय नों फेमिलिजोंसो थांगोन जों नों नख'रनि सुबुंजोंसो थांगोन बेनिखायनो जों बेयाव गारि ड्राइभिं लाइसेन्सखो लांबानो जागोन आरो थांखांनानै थाङै थाङै थांनानै हरै गेट मोनहैबाथ जोङो मोनथिखायो जेनेबा जोङो ओ गावबा गाव जायो। नों बिसोरनि मा होनो आधार कार्ड भटार कार्ड नङाबा माबा मोनसे नों नोंनियाव मा होनो नोंनि थंनि बादै थानांगोन आरोना बैयाव जोङो मा होनो हरै हाबलांनो थाखाय भुटान हादोराव हाबलांनो थाखाय आमफायो नि गेटाव जोङो एन्ट्रि खालामहैनोसै ओमफाय ओ नोङो गारि लाङोबा द्राइभिं लाइसेन्सा लांखानांगौ आरो ना नोंथां। मानो होनबा गारिनि नि दाइरेक्ट द्राइभिं नङाबा नोङो गारिखौ सोनो मोननाय नङा नोङो थाबायलांनांगोनसै नङाबा गावसिनि फाय सि लानांगोन सो आरो थाङोबा आमफायो हरै जाय थांनायनि माखासे मा होनो ओ जायगाफोरा जाहैबाय माने बिसोर बांद्राय हाबो आरोना गावसिनि हजोंहाय माने ओ ओरैनो मोनसे मा होनो अरां जाहास दङ बिसिम लाय बे मोनो आमफाय मोनसेया जाहैबाय हें गिं ब्रिज दं होनो बिसिम ओमफ्रायो हेंगिं ब्रिज सिम जों थांबाय हेंगिं ब्रिजआ जेनेबा गेरेमफुन टाउननिफाय बिदिनो जिबासो मा होनो जान्थाइ जागोन आरो ना। उम बे बायदिनो मा होनो थांनो हायो आरो माखासे जायगायाव जोङो बावल बेरायनो हायो आरो बेबायदि
ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथां? औ नोंथां नै आंथ दा ओंख्रिसो संगासिनो दं नोंथां। औ ओंख्रिया नै आं दायो
नारजिजों अमा बेदर संगासिनो दं नोंथां। अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ आंनो संना जादों नोंथां आं माने दा हारसिं थाथयो गुबुन जायगायावसो
औ औ औ नंगौ नामा ए होमबा नोंथाङाथ नारजि ओंख्रि संनो रोङोलै दे आंनो दि एसे फोरमायलाय
औ जागोन नोंथां जों नारजि बुङोब्ला नोंथां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि आरोना नोंथां बा जामुं औ बेखौ जोङो नारजिखौ मोननो थाखाय गिबियाव मा खालामनांगोन जोङो फाथो बिफां दं ना फाथो बिफांखौ जोङो बिलाइखौ खानानै बा बिलाइखौ जोङो लाबोनानै फोराननांगौ आरो ओमफाय बेनि उनाव फोराननायनि उनाव जों मा खालामगोन जेब्ला रानबाय अब्लाथाय जोङो बेखौ बोनथुमनानै प्लास्टिकफोरा बोनथुमनानै जोङो इसिङाव जेराव ओंखाम संग्रा जायगा जेराव अरदाबाव‌ सङो आरोना फनजों बे जायगायाव जोङो दोननांगौ जाहाथे बियो गोबाव सम सिम जा जायो आरो ना उनावबो फाय इउनाव जेरैहाय जोङो बिदिनो दोनसिगोन दोनाय जेब्ला नों नारिखौ जायो अब्ला बेखौ लाबोनानै मा खालामगोन
खांनायनि उनाव जों मा खालामगोन दैयाव सोमनानै दोनसिगोन दैयाव सोमना दोनगौ मानि दसे सम मानि इसे गुरै जानायनि थाखाय दैयाव सोमना दोनसिगोन नङाब्ला ओरैनो माबायोबाथाय बेयो गोरान नालाय थोयोना नोंथां बेनि थाखाय जों दैया सोमना दोनसिगोन। अब्ला दैयाव सोमबाय थानाय समावनो जोङो अमा बेदरनि फारसे फैनोसै नामा अमा बेदरखौथ आं नोंथां बाजारनिफ्रायसो बायना लाबोदों हाथाइनिफ्राय ओमफ्राय बायना लाबोनानै आङो मा खालामबाय अमाखौ आङो मोदोमखौ बारा लायाखै आरो नोंथां मेजेम मेजेमखौ इसे बासिदों। मेजेमबाबो बै सानि मेजेमा नङा सिंनि एसे मेजेम थायोना बेखौ बासिनानै लाबोदों आङो जाहाथे ओंख्रिया संनायाव मोजां जायो आरो जानायाव मोजां जायो ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ मा खालामदों आङो बेहाय थाव होलाययाखै नोंथां गावनि मेजेम
अ।
बेनिफ्राय बेहाय जोङो आङो गारसनबाय माबा माखासे जेरैहाय बानलुफोर होसनबाय संख्रि होबाय हालदि होबाय ओमफ्रायो सामब्राम गोजा होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौबो देनानै होबाय लोगोसे हाइजेंबो होफादों आङो। बिदिनो दान्दिसे समाव एव एवफ्रामखांनायनि उनाव माने बेखौ मोनहोथारनाय नङा आरोना अमा बेदरखौ एवफ्रामनांगौल बिनि उनाव आं बेखौ बोखांना लादों लोगोसे आङो बे ओ अमाखौ एवबाय थानाय समावनो फारसे अरदाबाव आं मा खालामना लादों ओ सारायाव आङो दै गुदुंखौ जाननानै लाखादों आरो नोंथां जाहाथे थाबैनो आंनि ओंख्रि संनाया जायो नालाय ओमफ्राय बेनि उनाव आङो नार्जिखौ बोखांनानै एसे मोजाङै सुबाय जाहाथे बेयाव थानाय हाद्रि बालाफोरा गलाङो बेनि थाखाय आङो मोजाङै सुना लाखांनाय उनाव दै गुदुंबाय बे दै गोदौबाय थानाय समाव दै गुदुङाव आङो बेखौ गारसननानै होबाय गारसनखांनानै दसे सम बियो गोदौबाय जेब्ला गोदौब्ला बेखौ रुइहोनो थाखाय आङो मा खालामदों खारैखौ गारसनदों आरो खारैखौ नोंथाङा नांगौ बिबांनि जाहाथे बियो बांद्राय बारा जाया आरोना बुरजा जाया जुदि खारैआ गोबां जायोबा जों जानायाव गाज्रि मोनजायो बेनि थाखाय नों खारैखौ जोंनि जखा मथेै गारसनांसिगोन आरो बेनि उनावहाय खारै खांनानै मा जागोन बेयो गोदौगोन जेब्ला गोदौ अब्लाथाय नोंथाङा
बेखौ मा खालामनांगोन मोजाङै
मिस मिस गेब्लेनो थाखाय बियो जोङो सागं सानांगोन आरो सागंखौथ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ औ जायखौ औवा आरो बिफां फोरनिजों बानायनाय जायो आरो बेजों साना लाखांनायनि उनाव दान्दिसे सम मोजां गोदौ होबाय अब्लाथाय नोंथाङा नोंथांनि संना लानाय अमा बेद बेदरखौ गारसनना होनांसिगोन आरो आं बिदि खालामो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो बेखौ दान्दिसे सम ग्लब ग्लब गोदौ होबाय थादों आरो जेरैहाय आङो बेखौ नैजिबा थामजि मिनिटसो गोदौ होगासिनो नोंथां दाबोथ मोनथवाखै नै दा गोदौगासिनो ओरैनो आं बा मिनिटसो गोदौ होबावगोन आरो नोंथां बेखौ बेनि उनाव औ नोंथाङा गेजेर गेजेर बेखौ खनफा खननै एरै एरै होबाय थानांगोन आरो नोंथां जाहाथे खामथाबा। माब्लिबा माबेबा समाव खामथाबनो नागिरोना ओंख्रिया बेनि थाखायनो नोङो। बेखौ गेजेर गेजेरै एरखावनानै होबाय थानांसिगोन आरो खुस्लिजों बेनि उनाव नोंथांनो फोरमायदोंमोना आङो बै खारै खारैखौ जोङो माबोरै मोनो बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आङो खारैखौ जोङो थालिर थालिरबाबो जानला मला थालिरा जाया नोंथां जोंना थालिर आथिया या होननाय मोनसे थालिर मुं दं आमफाय मोनसे थालिर दंबावोदि थालिरनि मुङा मामोनथाय बेखौ आं बावबाय थालिरा बेबो गेदेरानो जायोआरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ जेरै मैत्रु बिफां औमफ्राय नालेंख खर बिगुर ओमफ्राय बै सबाय बायदि बा दालि खाला दालिफोर थायोना नोंथां मुसुर दालिफोर गायनाय बेफोरखौ सावनानै जों हांगार खालामना लायोना बेखौ फोराननानै हांगार खालामना सावना हांगार खालामना लानाय बुस्थुखौ जोङो बुथुमनानै दोनसिगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला खारै जानो नागिरो अब्ला जों बेखौ सरनांगोन जोङो नालेंखलनि थख दो नङाब्ला खुरैफोराव जोङो बेखौ होनानै सरनानै मोनसे दे हासाव आजावना लानांगोन आरो अब्लानो जों खारैखौ मोननो हायो आथिखालावथ जोङो खारैखौ बाजार बायदिसिनायावबो फाननाय नुनो मोनो नोंथां जुदि नोंथाङा खरै खारै गैयाब्ला खारैनि जायगायाव नोंथाङा सदाबो होनो हायो जाय जों बाजार हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोननाय जायो आरो बेखौबो नोंथाङा बायनो
अब्लानो दसे नैजि नैजिबा मिनिटसो संखांनायनि उनाव नोंथाङा नैजि बा थामजि मिनिट सोनि उनाव नोंथाङा बे माबाखौ नार्जिजों अमा
जेब्ला मानसि थैयो अब्ला जोंहा जोंनि बे मानसिखौ सोरगोआव जायगा मोनहोनो थाखाय जोंहा सारादु खुंनाय जायोना नोंथां बे सारादु खुंनायाव जोंहा नारजि गैयाबानो जाया नोंथां बे नार्जिखौ
बिदिनो जोंहा बे सारादुनि सिगाङाव